ओ‌ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों
फ्रियैनो दंबा
दायोथ फ्रियानो दङ दं नालाय नों
ओ अब्ला ओ नोंथांनियावहाय ओ ओ गुबुन मोनसे आयदानि एबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन जुदि नोंथाङा फ्रि बा फ्रियैनो दंबा सावरायनो हागोन ना?
अ सावरायनोथ हागोन हान ओमफ्राय मानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङालाय
अ नोंथां जोङो उम गोबां बिनो सोलोंथाइ गोनांब्लाबो जे ओ साफ्रोमबो सोलोंथाइ गोनांबाबो जे जोङो बयबो जे साख्रि बाख्रिखौथ मोननो थांजोबा नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ
औ ओ साख्रि-बाख्रि मोननो थाङैनि जाहोनावबो ओ ना जों साख्रि बाख्रि गैयाब्ला जोङो सुबुं माहारिया जेबो मावनानै जानो हाया ना ओ ना जों साख्रि गैयाब्लाबो बायदिसिना आबाद खाय एबा बेफार-फालांगि मावनानै जोङो बा जिउ राहा लामाखौ खुंनो हायो नामा बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ हागोन हागोन जोङो दा सुबुं हिसाबै जोङो जेब्ला मानसि जोनोम मोनबायना मानसि मोननाय हिसाबै जोङो माबा मोनसे मावनाय- ब्लाबोथ जोङो जाखा नांगोन नङा होमबा बा थांनानै थानो थाखाय
औ
दा बे थांनानै थानायाव जोंना साख्रियाल मोनसे मेन थांना थानायनि राहा जानो हाया आरो साख्रि नि अनगायैबो जों गुबुन गुबुन गोबां गोबां खामानि मावनानै जोङो थांना थानायनि लामाखौ गावनो गाव बानायनानै लानो हायो। लास्ट जोंनि थांखियाल गोजों एबा गोथार जानांगोन आरो जोंनि थांखि आ बेवहाय माने नाजानाया थानांगोन मावनो गोसो जानाय थानांगोन सहाय थानो गोसो जाला
औ औ
बेहाय जोङो बर हिसाबै बुंनो थाङोबाथ जोंहा आबादनि सायावनो सोनानै थाबोनाय नङा होमबा
औ औ
दा जोङो आबाद हिसाबै जोङो गोबां आबाद जोङो मावनो हायो जेरै दा दै दैज्लां हिसाबै जोङो माइ गायनानै माइनि फालांगि मावनानै जोङो जानो हायो नङा होमबा हमना ला जोङो दायो बानलु गायनो हायो थास गायनो हायो हायो थासुमलि गायनो हायो जिंखा गायनो हायो फटल गायनो हायो नङा होमबा
औ
दा बेबायदि आबाद मावनानै जोङो बेखौ हाथाययाव फाननो हायो आरो बेनि गेजेरजों जों थांनानै थानो हायो दा आबादनि अनगायै औ
ओ आबादाथ जोंनि मोनसे ओ जोंना आबाद होनोबा गाहाय आबादानो जाहैबाय माइ आबाद नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
ओ माइ आबादनि अनगायै नों बिथाङा जोंनि बर ओ बर हारिखौ एबा साख्रि बाख्रि गैयै बिथांमोनखौ मा मा आबादखौ मावनानै जा सुंसारनायखौ नुनो मोनो
औ दायो आं जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि ओनसोलाव आबाद मावनाय ओ उम गेजेरजों थांना थानायखौ गोबां नुदों दा बांसिन आङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाया दिनै जायफोरा माने हा बोरि दङ ना
औ
जायफोरा हा बोरि दं बिथांमोना मा खालामदों माने साहापतखौ जों बांसिन गायनाय नुनो मोनदों आरो साहापात साहा बिलाइ दा जोंनि ओनसोलाव साहा आबादजों गोबां मानसिफ्रा माने गोबां म रां आरजिनो हाबाय माने जायफोरा मोजां न लुनो हाबा ओमफ्राय गारि गुरा लानो हाबाय, बाइक लानो हाबाय। बेबायदि गोबां थांना थानायखौ साब बिफानि गेजेरजों थांना थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो गोरान खेथि सिजेन लायै सिजेन नङाबा बोथोर लायै बोथोर बानलु गायदों, था सुमलि गायदों, बिदिनो जिंखा गायदों, पथल गायदों, केरेला गायदों,
औ।
आरो बेखौ फाननानै बिसोरो गोबां माने मोजां मोजां न लुनानै मोजां मोजां गारि लानानै बिसोर थांना थानो हादों आरो लोगोसे गावसोरनि फिसा फिसौफोरखौबो माने मोजांयै लेखा फोरोंनानै बिसोरो मोजां आलो गोजोनै संसार जानो हानाय खौ आं नुनो मोननाय जादों आरो।
औ नंगौ नोंथा। ओ
ख्रिखौल नागिरालासिनो बेबायदि आबाद मावनानैबो जों थांनानै थानो हायो बेखौ जों नुनो मोनो।
अ औ। गासैबो सुबुङानो जे साख्रि मावजोबोब्ला ओ जों आबादखौ सोर मावगोन नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथांनि बायदिबा मा सानो नोंथाङा?
आंबो बेखौ
औ।
औ औ औ।